हेल'।
औ खोनादों?
खोनादों दे उम।
अ।
मा खालामगासिनो दङ?
दङ जिरायनानै इदिनो।
औ आङो दङ ओरैनो आंबो।
अ।
ओ बिदिब्ला जोंहा मोनसे पिक लानानै सावरायनोसै नामा?
ओं ओ। मा होनगोन बेखौ जोंहा। दै बानानियाव सावरायनो नामा दाथ' दैज्लां बोथोर जाबाय नालाय। औऔ औ दैज्लांनि ओं दैबानाया ओं जेनेबा मा मा। मुलाम्फा आरो मा मा खहा खालामो सुबुंफोरनि बेखौ सावरायनो आरो जों एसे। औ ओ बिदिबा आंनो एसे जागायनोसै।
अ अ दे नोंथाङा जागायग्रो।
ओ मा होनगोन बेखौ दैबाना होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा जोबोद आथिखालाव बिराद। गिख्रंथाव जानानै फैबाय आरो दैबानाया गोदोनि समाव। दसे बिदिया खम ओमफ्रायो। मा होनगोन दैबानाया आथिखालावथ' बोथोरखौसो दाय होनो ना मानसिखौसो दाय होनो मिथि। थिला आरो जायखि जाया ओ बिराद। ओ दाथ' नै दैलाङा इमान गिजेर नाङाखैनो अब्लाबो माने जोङो बे निउस मिडियानि गेजेरजों बा बि बिदिनो मा होनगोन बेखौ जोंनि खाथि खालायावनो जाबाय थानाय ओ गोबां जायगाफ्राव नुनो मोनबायनो आरो दैबाना जानाय न' बां बुखारनाय जिब जुनार बिनि खहा खालामनाय गोबांनो ओ नाया थ' माने बुंनो थाङोब्ला जोङो मानसिनिबो माने गोरोन्थि होननानै बुंनांगोन आरो जोंहा दा नै गुवाहाटि नोगोरफोर बायदियावनो नायोब्ला दै गलांनो थाखाय माने लामायानो गैया ओरैबो ओरैबो माने मा होनगोन बे गासिबो बिल्डिं गोजौ गोजौ लुनाय लामा पाक्कानि नालाफोर गैया मोजाङै माने दैया अबेजों गलांनाय बिदि जायो आरो। अखा हाबाथाय बिनि थाखायनो माने बिराद थाब थाब दैबाना जायो आरो एसे अखा हाबानो बेनि अनगायैबो जोंहा आरो दा जा निउसनि गेजेरजों नुनो मोन्दोंमोन उरुणाचलाव दैबाना जानायखौ नोंथाङा नुदो जानो हागौना? औ। जो जो माने गोबां दै दैया माने अभार जानायनि थाखाय सुइस गेटखौ लाखिनो हायिनि हगारना हरनांगौ जादों आरो बेख हगारना हरनायाव माने गंसे गामियानो ओरैबायदि बुखारलांजोबदों गामिनि न' न'बां हा हु आरो जिब- जुनार मानसि दुमसि गोबां खहा खालामदों गोबां मानसि जिब- जुनारफोर थैदो ओमफाय गोबां दुखुुनां थाव आरो ओ बेफोरखौ नुयोब्ला माने ओ माखासे दायखौ मानसिनिबो आरो आथिखालाव मिथिंगाया माने मिथिंगा ना मा होनो ओ बोथोराबो गोबां सोलाय सोल' जायो आरो मालाबा नाङि समावनो अखा हायो सान्दुं दुंनाङि समाव सान्दुं दुङो आरो मालाबा अखा हाथारनांगौफ्रावबो हाया बिदिनि थाखायनो जायो आरो। ओ नोंथाङा मा सानो जेनेबा दैबाना जानायनि जाहोनफोरखौ?
ओ नोंथाङा बुंनो फोरमायनाय बायदिनो नोंगौ माने दायो बोद थोरनि सोलाय सोल'खौ हमनो हाया मा समाव माने दानो मोज जां दानो माने बारहुंखा फैनो हागौ बा माने अखाजोंनो माने गासै जायगाखौ दसेनो माने गुवाहाटि बायद
दायो माने
हरसे बा माने सानाव नै बे बा थाम घन्टासो अखा हाबानो मोनसे जायगा बा लामा सामाख खौ लोमनाय नुनो मोनो।
जाहोना माने सुबुंफोरनिबो होननानैनो बुंनांगोन मानोना बे नोंथां बुंनाय बायदिनो जा दै थां लामा बेफोराव माने जाबोर गाज्रि गाज मुवाफोर गारनाय जायो माने हेथेनाबो थायो माने इफोरखो साफाबो खालामा माने थांनाय लामाखौ ओ‌ माने क्लियार खामना हो होआ बेनि थाखाय माने दै थांनाय लामानि माने गैया जानायनि थाखायनो माने लामाफोरथिं फैयो माने लोमसावबो नायखौ नुनो मोनो माने औ दैनि थाखायबो खौ‌ माने ओ माने जारना दोननायखौ मोजां होननानै सानो आरो माने ओ माने दैनि थांनाय लामाखौ जाहाते सुबुंफोरा बेयाव खहा खालामा जेबो गाज्रि जाबोर जाथोर गारा बा जेराव गारनो जागा दंखाय यो बेयाव गारनांगौ
बे नालाफोराव माने गारनायखौ नुनोना आरो साफाबो खालाम ना होआ बेबायदियावनो माने दैबानाखौ नुनो मोनो बांसिन जानाय दा गुवाहाटियाव बांसिन गामिनि खोरै आरो बे नोगोराव बां सिन जानायखौ नुनो मोनो। ओरैनोथ' गामि ओनसोलाव जायोब्लाथ' गोबां खहायानो जायो। जेनेबा जोबोर खस्थ' जायो आरो दैबाना समाव माने जायफो गामि ओनसोलावथ' दाउ अमा मोसौ गासैनियावबो थाखायो बेस माने बिसोरखौ मानसिया माने गावखौनो गावनि बेसा साद फोरखौ माने जोथोन लानोना दाउ अमाफोरखौ लानो बेबायद दि जायो माब्लाबा बिनि गेजेरावनो हरावनो दैया माने बांनानै लोमसावो बे समाव माने मा खालामगोन मा मागोन बेबायदि जायो आरो थिं माने न'नि फारसेबो आरो न'नि बेसाद मुवा बेसाद फानग्राया नाय आरो बे जिब जुनारफोरखौ लांनाय बेफोराव गोबां खस्थ जायो आरो आरो उन्दै उन्दै उन्दै गथफोर थायोब्लाथ बेफोरखौ माने मोजांङै
लोंनांगो खो बोरि माबा जायगाफोराव बेफोराव माने खस्थ' जानायखौ नुनो मोनो आरो माने ओ हा खुरखानाय जायगा न'फोर खुरखा लांनायखौ नुनो मोनो आरो
साखाथि जायगायाव थानाय न'फोराथ माने जेबो माने माब्ला खैफोद फैयो बेखौ हमनोना हाया आरो दसेनो माने दै जानानै गासैखौबो सिलिंखार खालामलांनायखौ नुनो मोनो बेफोर जाथाया माने जोबोद दुखुनांथाव आरो
खौ माने
आरो बेबायदिनो दै बानानिफ्राय मुलाम्फा होनोब्ला जोंङो
फैफानाय बा थालांनाय हासार किसुमान जायगायाव बेबायदि जायो। आरो हासार मोनो होननानै बुंङो नाथाय औ बे माने किसुमानाव आरो गाज्रि थासारि सोमजियो आरो ओ जेनेबा फुख्रिफोरनि नाफोरखौ नाफोराबो थांङो दैबानाजों माने गिदिर गिदिर फुख्रिफोरनि बेबायदियाव गोबां लस जायो आरो
आरो आब आबादफोरावथ' माने माइ गायखांनायनि उनाव दै बानाया जायोब्ला बे माने आबादा माने नस्थआनो जाजोब खायो आरो नोंथां
औ औ नोंगौ
औ माने सिलिंखार जानाय बायदियानो जायो। आबादा माने खेबसेयैनो माने जेब्ला दैबाना थांखांनायनि उनावनो नुगोन माने आबादा गाज्रि जानाय माने मोजां अबस्थायाव थायैखौ नुयो आरो बेखौ होननानै जोबोद दुखुनांथाव मानोना इमान खस्थ माने आबादखौ मावनाय जायोना मोनसे आसा लानानै बेयावनो माने खेबसेयावनो गासैबो थांबा बे माने जोबोद दुखुुनांथाव
अ माबा मा होनो बै गोथौ गोथौ जायगा जेरै सिमोनसापुरि बायदिसिनाफ्रावथ' माने दा दै लोमजोबनाय नुबायानो आरो जोंङो थांनानै नुहैयाखैबो माने नुवाहैयाखैब्लाबो माने मबाइलफ्राव नुयो दा आथिखालावथ' माने न'फ्रावनो हाबनाय बिसिना मानि लोमलायलायनाय बेफोरबायदि जाबायानो आरो उमह आरो दैलांङानो सफैबावाखै माने दंबावोसो दैलां सफैनोनो बेसेबा गोबाव दंबावो। आरो मा होनो दैबानायाथ जोंहा गोबां खहा खालामखायो जेरै ओ दायो मा होनगोन बेखौ दै जोंनि थिंजायबो बिराद बिदि दैया खहा खालामो आरो हा फोरखौनो खुरखालांजोबबाय बिरादनो ओ न' खायसेनाथ' न'बां खारला गोनां जालायलायनाय बेफोरबायदि जाबाय आरो बेनिफ्राय आरो मा जा उम बिदि बुखारलांजोबनानै माने बै थाबोनाय हायावबो जेबो गायजायि बिदि अबस्था था आरो बालाबारि बिदि खालामना गारबोजोबनाय जेबबो जाया गायबाबो बेफोरबायदि जाजोबबाय ओमफ्राय मालाबा समाव मुलाम्फा होननानै बुंङोब्लाथ' दैबाना जों दाथ' आरो मा मुलाम्फा जानो बांद्राय मुलाम्फा बिदिथ' गैया खालि माने बबेबा बबेबा जायगायाव माने मा होनगोन बेखौ मालाबा फुलुं हासार बुखांना लाबोबा खायसेनिया बै दैमा जि दै जिंनि माने ओ आबादफोरा खायसेना मोजां जायो आरो फुलुं हासार बुखारना लाबोनायनि थाखाय आरो गोदोनि समावथ' जों नुयोमोन जेरै ओ दैमा देरबाथाय मानसिफ्रा बन हमथालाबायना नाय बन बिदि दंफां बोहैफाला बायनायखौ हमथानाय बिदि नुयोमोन आरो होमबा बेफोरखौ लाखिनानै खैला सावनाय बिदि नुयोमोन आरो आं ओमफ्राय
औ
आथिखालावथ' बेफोरो गैलानो हमथालानो आरो दाथ' थ' दै बानाया देरबाथाय दालां सालां गासिखौबो बुखारनानै लांजोबनाय बेफोरबायदिखौसो नुनो मोनसै आरो
औ औ
औ जायनि जाहोनाव माने फरायसाफ्राबो मा हमना ला गंसे दालांखौ बुखारनानै लां बा बे दालांजों बारनानै जुदि फरायसालियाव थांनांगौबा गोबां‌ दि दार जायो आरो फरायसालियाव थांनो खस्थ' मोनो। बेफोर आरो गोबां जेंना जेंसि बिदि जायो आरो। मार गोदोंनि माबायाव माने।
बे माने किसुमान जायगायाव दैमा बारनानै थाङोना फरायसालि फोराव बेयो माने दै देरोबा गोबां खस्थ' जायो आरो।
औ बिफोरबो
औ
जोंना बिदिब्ला समाबो जाबाय नामा बे टपिकखौ बेयावनो दोनथ' नोसै‌ नामा
औ दोन्थ' जागोन
औ दे होमब्ला नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।
औ
औ दे